खोनादो?
अ अ खोनादों नोथां।
हेल' अ अ गासिनो
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? अ आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो? अ ओरैनो दं
आङो आं लामानि आं लामाखैसो फैदो
औ ओ औ दासान्दि नोंथांनि खबरा माबोरै दं?
खावबरा बेनोसै गेजेरावनो
औ।
नोंना लाय?
ओ नों औ आंनाबो बिदिनि गेजेरावनो दं नो
नोंना मा खबर?
औ गेजेरावनो दं नोंथां आंनियाबो औ। औ औ मोजां नोंथां।
जाखाबाय ओखामफोरा
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय ओंखाम जाबायना जायाखै मोनाबिलि औ जाबाय नोंथां। ओ नों नोंथाङाबो मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांबाय नामा? हेलौ
मोनालिनि आस जाबाय माने आं जाथ'आखै होनजागोन दे माने होनो
औ
माबादोंमोन बाहायमोन ओंखाम सं ओंख्रि संना आरो' दोनबायमोन आइमोना जादो।
औ ओ ओ ओरैनो मा ओंख्रि संखों नोंथाङा? उम ओ हेलौ। हेलौ नोंथां।
ओ एथ ओम
ओ आ ओ आङो नोंथां नो औ। ओ ओ खोनादों नोंथां।
दे।
ओ नोंथांजों आङो जेनेबा बर'नि ओ औ।
खोनादों दे बुं।
बर'नि दामनाय देनाय आगजुफोरनि बागै एसे सावरायनो हरनाय हरनाय जादोंमोन नोंथां।
उम बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुनि सायाव आइम रायलायनोसै आरो ना मा मा दोङो। बोरै जेनेबा बानायो। माजों बानायो माने मिथिस्लाबाबो जानोहानाय थेवाबबो रायलायनोसै हिखिनायो।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा?
बर'नि दाम्रा देग्रा आगजुहोनोबाथ' जेनेबा दल सिफुं खाम ज था सेरजा एफोरो जेनेबा मेन नङा होमबा। जेनेबा इफोरखौ दाम्रा दागजु आगजुफोराथ' बुहुद दङो।
औ
मादै बानायो मादै मायो नोंथाङा बाय फोरमायना हो। जेनेबा खामखो मादो बानायो दलखौ मादो बानायो एनि सायाव मोननोसै ओरैनो रायलायनोसै।
औ ओ आङो ओ सिफुंनि बागैनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ।
उम सिफुंखो ओ सिफुंखो जोङो औवा औवा फिसाजों बानायनाय जायो।
उम औवा फिसाजो थेरे औवाजों माने उम।
औ औ बेजों। ओ बेहाय जोङो ओ सिफुं सिफुंनि ग गुदुंखो जों गरंबा इदि खालामनाय जायो आरो ना गुदुंखौ गुदुंबा खालामामनाय जायो। ओरैनो जेनबा औ दामग्राया इदि जेनेबा ओरैनो एक्सट्रा जेम एक्सट्रा मोननै गुदुं एक्सट्रा थायो ओमफ्राय ओरै मेन दामग्राया गुदुंबा आरो ना।
उम सिफुंनि गुदुंआ
ओैरैनो ओमफ्राय
जोंबायाथ' मेनखा सोरबा ओमफ्राय ओरैनो एक्सट्रा सोरबा
ओरैनो बार औ एक्सट्रा बार ओंखारनो थाखाय बिदि दोनो आरो
उम
आरो जेनेबा ओ‌ थरखा थरखाबो दोङो जोंनि बर'नि दा बर'नि दामग्राया थरखाखौबो जोङो ओ औवाजों बानायनाय जायो औ ओ खामखौ खामखौबो आरो बिदिनो जोङो औ
बिफांजोंसो बानायनाय‌ जायो‌ फाम खामखौ जेनेबा दंफां
औ औ दं दंफांजों बानायनाय जायो दंफांजों ओमफ्राय
दा जेनबा बैफोरदो बानायो नामा
औ मा बिफांजों बानायो ओ औ जानो मा बिफांजों बानायो बेखौथ' एक्जेक्टलि मिथिया ओमफ्राय बेहाय आरो ओ मैसो बि मैसो बिगुर बेफोरखौ होनाय जायो औ
ओं
औ बेहाय जि ओ खामाव औ औ मैसो मोसौ बिदि बिगुर होयो होननानै खोनानो मोनदों हेल' नोंथां ओ खोनादोंना‌ नोंथां हेल' हेल' नोंथां ओ हेल' नोंथां